हेल नोंथां
औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नों दां खोनादों ना? औ खोनादों।
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना खोनाया खोनादों ना
हेलव नोंथां?
हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों
लंटं
हेलौ नोंथां
खोनादों खोनादों।
नोंथां रावखौ खोनायाखै मोनसेबो।
हेल
नोंथांनि बाथ्राखौ खोनायाखै
हेलौ खोनादों नोंथां आङो
खोनादोंंना नोंथां?
खोनादों आं खोनादों खोनादों हेलौ नोंथां खोनादों आङो
ओ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खांदों नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनानै हो नोंथां?
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां जा नोंथाङा सोंदों ओ ओ जा गामियारि
जोंनि गामियारि आनसोलनि सुबुं माबादि जिउ खाङो बुंना हो नोंथाङा
औ ओजा गामियारि ओनसोल होनना बुङोब्लाथाय ओ जों मोनथिनो मोनो जे जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव जों नुनो मोनो ओ बांसिनै जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला ओ ओ जा गोजौ खुंनाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो जोङो जा आबाद मावनाय आबाद मावनायजों जोङो जिउ खुंनो हायो ओ बेनि उनावहाय जों जा ओ जिब जुनार फिनाय जिब जुनार फिसिनाय औ जिब जुनार फिसिनायजों जोङो ओ जिउ खुंनो हायो आरो लोग औ आरो लोगोसे जा ओ माइ माइ आबाद मावनायाव जोङो जा माइ आबाद मावनाय दङ औ आरो जा ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय बायदिसिना जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामियारि ओनसोलाव। ओ बेनि उनावहाय जा माइ आबाद माइ आबाद जोङो मावोब्ला गिबियावनो जोंनो खोथिया नांग्रोगौ जागोन बे खोथियाखौ जोङो ओ जा माइ बिगाब माइ बिगाबनिफ्राय मोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जा ओ खोथिया रोगागोन खोथिया रोगाखांनि ओ खोथिया खोथियाखौ जों जेब्ला फुयो फुखांनायनि उनाव जोङो जायाव माइ गायो बेखौ एवग्रोना लानांगोन जेब्ला बेखौ एवखांना एवखांनायनि उनाव बेवहाय जों जा खोथिया फुनानै दोननाय बेखौ जों गायनांगौ आरो गायखांनायनि उनाव बेवहाय जेब्ला थिंगानिफ्राय अखा, दै औ बे अखा दै मोनगोन ओ अखा दै मोनखांब्ला अब्ला जोङो ओ बे माइखौ गायगोन गायखांनायनि उनाव बेखौ ओ जेब्ला बियो ओ मोजाङै ओ मोनगोन माइ माइ जा माइ खारना जेब्ला मोन अब्ला जों बेखौ हानाय जायो। आरो लोगोसे ओ जा मैगं थाइगं गायनाय मैगं थाइगं गायनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै जोगोनार, ओ लेस्रा, आलु, भिन्दि, मैस्था, बायदिसिना मैगं गायनानै जोङो जोंनि नखरखौ सुंलांनो हायो आरो लोगोसे जा ओ
थारैनो नंगौ नोंथां।
औ। ओ जा उम जिब जुनार फिसिनाय ओ जिब जुनार फिसिनायाखौ जिब जुनार जेब्ला जों फिसियो अब्लाबो जों जोंनि नखरखौ खुंलांनो हायो जेरै अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय दाउ फिसिनाय हांसो फिसिनाय। बायदिसिना जिब जुनारखौ जों फिसियोब्ला जोंनि नखरखौ खुंलांनो हायो आरो थिग बेबादिनो ओ जा ओ अमा फिसिनाय अमाखौ जों गिबियावनो बायना लाबोनांगोन लोगोसे ओ जेब्ला बायना लाबोयो अब्ला जों बेनो एसे एसे ओंखाम रुनानै बा थायो ओ थास हानानै होयोब्ला बेयो देरथाबनो देरो अब्ला जोङो ओ जानो ओ बेखौ ओ फाननानै गावनि नखरखौ खुंलांनो हायो आरो लोगोसे जा मैगं थाइगं मैगं थाइगं बा जा जोंनि न'खरखौ गया आरो आरो जोंनि हारिमुआव जा हारिमु जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव जौ सेरेब फाननायखौ जों नुनो मोनो बे जौ सेरेब फाननानै जोंनि नखरनि जा आइजो बिथांमोनाबो जा गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो आरो। थिग बेबादिनो जा जिब जुनार जिब जुनारनि जा बोरमा मोसौ बायदिसिनाखौ फिसिनानै जोङो
नंगौ नोंथा
औ औ जेब्ला जों बेखौ फानगोन अब्ला जों रां मोनगोन बे रांजों जों जोंनि नखरखौ खुंनो हायो आरो। ओ नोंथाङाबो एसे ओ जा जोंनि ओ गामियारि ओनसोलनि जा ओ जिउ खांनाय राहा नि बागै एसे फोरमायना हो आरो बे बेनि जा आ बुंनो सानो जे जा जोंनि ओ थालिर थालिर बिफांखौ फाननानैबो जोङो ओ जोंनि नखर थालिर फिथाइखौ फाननाबो जों जोङो जोंनि नखरखौ खुंलांनो हा हायो आरोना नोंथाङाबो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
ओ। नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों। ओ नोथां बुंनाया गासिबो सैथो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ आबाद मावनानै बा हाजिरा खामला मावनानै जाबोनाय खौ आं नुनो मोनदों नोंथां। बेनि उनावहाय जोंना हान्था मेलानि गोबां ओ सु-सुजुग सुबिदा गैयैनि थाखाय जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय जों हान्थिनाया गोब्राब जाबोदों। हायो बे बे दिनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा थावरिनो गोनां जादों ओ जायनि जाउनाव जों गामियारि ओ लाइमोनफोरा जोङो लेखा फरा ओ फरायनो मोनाखै मानो होनोब्ला गामियारि ओ ओनसोलावहाय। ओ स्कुलफोर बा मायबा मोनसे फसंथान गैयिनि थाखाय गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां खस्थ जानांदों नङा होमबा नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि गामियारि ओनसोल सुबुंफ्रा बांसिनानो आबाद मावनानै
औ
ओ जायो नङा होमबा नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबाद मावो दैज्लां बोथोराव हाय फ्राय गामियारि ओनसोलफ्रा जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावो बेनि उनाव हाय जोङो गुबुन बोथोरफोराव दैज्लां बोथोरनि अनगायै मैगं थाइगं ओ नआव गायनानै ओ जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ गोबाङानो ओ जोङो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ ओ साख्रि मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव फरायसालि गैयामोन बेनि थाखायनो ओ गो गोदोनिफ्रायनो मैगं थाइगं बा आबाद मावनानै फालांगि मावनानै बाबायबा मोनसे जोंना मा होनो गुबुनाव खामानि मावनानै सोहोराव खामानि मावनो थांनानै जोङो नखरखौ दानानै खौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ गोदोनि बेयो आरो दासिमबो जोङो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनगासिनो दोङो
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो गोबांखौ जोङो आबादजोंनो ओ गामियारि जोंनि सुबुङा सोलिगासिनो दं होननानै बुंनो हायो।
औ
गोदोफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावहाय ओ फसंथान गैयामोन बा फरायसालि गैयामोन बा जोंनि ओ अफिसफोराहाय जोंनि ओनसोलाव गैयामोन गामियारि ओनसोलफ्राव बेनि थाखायनो जोङो गोबां दुखु खस्थ' ओ खालामनानै दुखु खस्थ सहायनानै गोबां जेंनाजों गावनि जिउखौ सौसिलांनो गोनां जादों। आरो दासिमबो जों बेखौ खौनो नुगासिनो दङ गामियारि ओनसोलफोराव हाय। नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा जा बुंलांदों बेफोर गासैबो सैथोजोब ओ जा नोंथाङा फोरमायलांबाय गों आगोलो जोंनि जा फरायसालिफोर गैयिनि थाखाय जाहोनाव दानि जा आबै आबौ बोराय बुरैफोरा जा साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोना आरो लोगोसे बिथांमोना दा हायजिर खामला जानानै मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेनिखायनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जा ओंङो जा ओ आब नखर खुंलांनो होनना बुङोब्ला जोंनि जा ग गामियारि ओन सोलाव ओ जोङो जा जिब जुनार फिसिनाय आबाद मावनाय ओ मैगं थाइगं गावहैनाय बायदिसिनाखौ दानि बोसो आगोलाव आं फोरमायलांखाबाय आरो दां एसे सुंदयै बुंलांसै ओ जा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांसिनानो आबाद आबादजोंनो गावनि नखर एबा गावनि संसारखौ जालांनायखौ जों नुनो मोनो। खायफाया जा औवानि औवा दं औवा फाननानै जानो हायो आरो गय ओ गय बिफां जा गय बिफां बेखौ गायनाबो ओ जों जा गायनानै जों जा ओ गामियारि ओनसोलनि जा ओ गामियारि ओनसोलनि जा ओ सुबुंफोरा गावनि ओ गावनि नखरखौ खुंलांनो हायो अह नंगौ जा गयनि फिथाइखौ जोङो गोरलैयावनो फाननो हायो आरोना बेफोर गोरलैयावनो फाननो हायो जेखियानो जादोंला नोंथांजों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय मोजां मोनबाय ओ नोंथाङा जाफिननाय होदों बेफोर गाैबोसैथोजोब गोजोन्थों नोंथां साबायखर थाबाय ओ साबायखर नोंथां
साबायखर नोंथामसिम आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय। ओ नोंथांनि गासै बाथ्रा ओ सैथो गोजाजोब साबायखर थाबाय नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय
ओ नोंथां